हेल'। हेल'।
औ नोंथां खोना हादों ना?
औ नोंथां खोनाबाय।
औ औ खोनादों खोनादों देलाय बुंलाय।
नोंथाङा मा नोंथाङा मा
नोंथाङा मा नोंथाङा मा खालामगासिनो? आदसा नोंथां नै गरम बोथोर ना ओरैनो बिफां सायावसो जिरायनानै दङ।
अ थांनांगौ। गैया नामा नोंथां?
थांनांगौ जेरावबो गैया नोंथां। नोंथाङा मा खालामना दं दा अब्ला औ औ बुंलाय।
अ आंबो नै ओरैनो दंथ'यो।
औ औ
उम ओमफ्राय माने इसे बेरायनो सा सान्दोंमोन आरो जुदि सम दङब्ला।
सा समाथ' र बेरायनो होनबाथाय आंना मोदोमानो मेवखांखायो नोंथां। समखौथ' दानांजासै मा-माब्ला थांनो बुंदो दे।
थांनायाथ' नै ओ दसे ओ दसे थानानै ओंखारनोस
आदसा सा दोनैनो दानो?
औ
अ आचसा सा जायो जायो जेबो नोङा थांनो थांजायो। सरलफारा
फेमास बेथ' क'क्राझार द्रिस्ट्रिक्नि सिङाव गोलैयोना?
औ औ
औ औ बे भुटान बरदारावमोन नामा नोंथां?
औ खाथि जाहैयो औ भुटान भुटान
अ आदसा सा आं माने बेयाव आवगायनिफ्रायनो इसे इसे खोनाबोबाय। थादों किन्थु थांफेरनाय जायाखै नोंथां दाथ' नोंथाङा आंनो बे जायगायाव खोन्थाहरबाय। बिराद खुब मोजां नोंथां।
अ माने दा मानसिफोर थांगासिनो नालाय दुगैनो मानो
औ औ दुगै दुगैनो थाखायबो दै दं ने औ हा-हाजोनिफ्राय फैयो नामा बे दैया?
औ औ हाजोनिफ्राय ओरै बुटान हाजोनिफ्राय
औ अ नोंगौ ने?
उम एकम फ्रेस आरो दैया बिराद मोजां गुसु थान्दा।
थ' गोबां थ'रिजिमफ्राथ' बिराद बेयाव थांगोन बेरायनो थाखाय। बे बे जायगायाव ओ फेमिलि लानानैबो थांजागोन नामा नोंथां?
औ थांजायो। नोंथां।
औ। आदसा आदसा उम औ थांजायो नोंथां। थांनायासो जों दा माजों थांनो खारजों थांनो ना बाइकजों थांनो?
नों माबा माने ओरै लोगो सानैफोर दं नालाय
औ औ औ।
ओमफ्राय दा
जायो नोंथां ओ नोंथांनि बे थारखौनो लादो नामा? बा थावखौ नांगौबा एसे एसे सोलायनानै मेनेज खालामगोन दे आङो।
अ जायो बिदिबाबो। औ जायो जायो बिदिबा लामायाबो उम लामायाबो माबा बांद्राय मोजां नङानाल ओफ्राय बेखौ लाजागोन
औ। बिराद मोजां जागोन आरो खुला खुला जिब बायदि थांनो आरो आं खोनानो मोन्दों नोंथां बे लामा दि गेजेराव मोनसे नेसनेल पार्क बेखौबो मोनलाङो बे नोंगौ? अ होमबाथ' खुब मोजां बिराद मोजां जागोन जों बे थांगोन जायगायाव।
मोजां नोंथां।
सिख्रिबो नुयो खोमा नोंथां
औ भेराइटि सब सिख्रि माने बिराद माबा मा होनो बेखौ बायदि बायदि रोखोमनि महरनि सिख्रिखौ नुनो मोनो।
अ आतसा आतसा दा दाख्लै बावै आङो मोनसे निउसाव नुदों हो नों आं माने निउ साव नुदों कि गल्डेन लेंगुरफोरबो नुदों माने बहुत मो जुनाद फोराबो माने फ्रन‌ साइदाव फैनानै मानसिफोरजों नुज नुजालायनाय दङ' आरो
औ नुजालायनाय मानसि एसे बेयाव थाङोबा एसे साबधानिजों थांनांगौ। माने हाग्रा गेजेर नालाय ओरै भुटान हाग्राबो नांहैयो ओरै औ हाग्रा गेजेर ओमफ्राय
अब्ला उसुबिदा जानाय नङा हाग्रा गेजेरजों? थांनायाव
असुबिदा
आदसा सा अ मानसिफोरबोथ' थाङोना होमबा बेजोंनो अ अ आदसा सा। औ नेसनेल पार्क नालाय ओंखायनो थाखागोन बेयावथ' दा बेजों औ बुंलाय आदसा सा आं सानदों गरमाबो बिराद नालाय ओंखायनो बे बाजार नि माबा माबि रोसिखौ लायाल'सिनो आंनाव देर बोसोरनि फिसिनाय दंखायो नालाय बे बिदैखौनो एसे थिखोफानोसै नामा लोंग्रा मानसि थानोबो हाया।
हा नोंथां बिराद मोजां खोथा बुंदों। ओमफ्राय बि
ओं ओंं बेखौबो एसे लानोसै।
दा नोंथाङा
ओंखारनायाव बे एसेयावनो ब्रेकफास्ट खालाम खानसै ओमफ्राय दा होजोंहाय जोङो एसे बेदर आरिखौ मा संनायखौ लांखानो ना होजोंहाय लांनानै सावनायखौ बानायहोनो
सावहैस
औ ओ संनानैलांसैना आतसा आतसा औ औ उम उम जायो गुदुं गुदुं मोजांबो जायो
औ
ओ होमबा नोंथाङा लोगोफोरखौ फन खालामखांखाबाय नामा आं खौ दा दासो खालामदों
आंङो ओरै रेडि खालामजोबखाबाय लोगोफोरखौबो ओमफ्राय नोंथांखौ थांङो ना थाङा जुदि थाङोबा
ओ
एसे साबसि
औ औ औ औ खुब मोजां जादों आंबो थांनो साननानै दंखाय बे गरम बोथोराव दुगैनोबो लुब
औ नंगौ नोंथां
दाथ जोङो बिराद गोबां मानसि लोगो मोनहैनो हागौदां दा बे सिजेनाव सामार सिजेन
औ मानसिफ्राथ थांबाय थायोआनो फेमिलि थाङो मायो
पिकनिक गौ पिकनिक जानोनो थाङोन ना बेरायनो? दुगैनो औ आदसा सा ओ सोरबा सोरबा थेनथफोरबो थाहैयो नामा बेफोरावलाय
औ थाहैनायाथ थाहैयो नाथाय दा बोथोराबो नै एसे दै अखा हाला बायनाय
ओ ओ बिदि थांबा न नरमेलि नोंथां नोंनि मिथिनायाव बे जायगायावहाय सरलपारायाव मा मा सिजेनाव बांसिन ओ बिदि बेरायनो पिकनिक जानो मोजां
दा पिकनिक जानो मानो होनोबाथ जोंना
अ आदसा आदसा औ औ औ
दाबो थाङो दा माने थेवबो पिकनिकनि नाम माव नङा
औ औ औ दाथ जों ओरैनो बेरायनो बेरायनानै फैनोसै गरमबो बोथोराबो दे सिन्था खालामनाङा नोंथां सहैगोन र दान्दिसे उनाव
उ उ उम ओरै हाग्रायाव बै से माबा हाबहैनो हायो। सिखना जोहोलाव आ बेवनो सरलपारा खाथियावनो औ
अ' आदसा आदसा बेबायदिबो जायगा दं नामा बेयाव?
दङ माने दै दै दङ आरो। उल्था पानि होनो। औ
उल्था फानि ना?
उम उम नोंथाङा खोनाबाय जानांगौ? उल्था माने उल्था माने आंबो बेखौ एक्जेक्टलि बुंनो हाया।
औ औ
मैब खोनानाय मथे बिदिनो आरो उल्था बोहैनाय।
अ' आदसा आदसा बेयो मोनसे हिस्टिकेल प्लेस ना होमबा। देन बेखौ दा टाइम मिलायोबा दा हाबनानै खेबसे नायबोफानो नामा? जुदि उसुबिदा गैयाबा आंबो बेफोरबायदि जायगा खौ नायनो मोजां मोनो। उह होमबा नों नो नोंथाङा बुस्थुफोरखौ रेडि खालामनानै दोनबानो जाबाय आङो नै दुगैयै लोबै थांगासिनो नों
औ जायो बिदिबाबो नोंथां उसुबिदा गैया। ओ दे बिदिबा नोंथां ओ एसे रेडि जाहोदो
आं बावदोंसो बे मोनस से उम ओ जोंथ' एसे बुस्थुफोर लायोबा एसे माबाफोर लांफानांगोन ना? बै गिलास आरिफोर बेख खौ आंनावनो दंमोन बेखौ लांफाखानोसै नामा? आदसा सा दंखायो आंनावनो सुआ बेखायनो बेखौ लांफाखानि अब्ला जोंहा दा हाब्रु खालामनो गोनां जानाय नङा लाय।
औ औ दे।
दे अब्ला नोंथां ना।